ओम खोनादोंना नोंथाङा
ओं खोनादों
बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
औ राय्लाय जागोन दे
बिदिब्ला बिफां लाइफांनि सोमोन्दै सावरायनो लाबाय
ओम
बिफां होनब्लाथ जोंना ओ बिफाङा जोंनि सोरगिदिं दङ। आरो खायसे लाइफांफोरा जोबोर गिदिर गिदिर आरो दालाय दसा गोनां। गिदिर लाइफांखौ दंफां होननानै बुङो। बेफोर जाबाय थाइजौ खान्थाल साल सिगुन गाम्बारि आवजार बायदिफोरा गिदिर बिफां आरो बेबायदिनो खायसे लाइफांफोरा गाहाय आरो दालाय दासा थुुबजा महरनि जायो। बेफोरबादि लाइफांखौ सायराब होननानै बुङो आरो जेरै आदि दिगा थुमखु बै ग्रि जाव्रा फान्थाव फानलु बायदिफोरा जाया आफारनि लाइफां आरो माखासे लाइफांफोरा दालाय गैया जायो। जेरै थों गोथों गोजोल जायो बेफोर जाबाय। गय साव खेजुर नालेंखर बे रोखोमनि जायो आरो आरो माखासे लाइफांफोरा हाजों सिथाबनानै थायो। बेफोर लाइफांफोरखौ हाग्रा बुङो। जेरै दाफसा धुब्रि दोल खासि बायदिफोरा हाग्रा आरो माखासे लाइफांफोरा थोंगोर गसंनानै थानो हाया। बिसोरो मालायनि सायावसो मान लानानै थायो आरो बे रोखोम लाइफांखौ बेन्दों बा मालायनि सायाव मान लानानै थाग्रा बुङो। जेरै सिंखा खुमब्रा जोगोनार थाइबें बायदिफोरा बे रोखोमनि लाइफां आरो माखासे लाइफाङा फिथाइ होयो आरो माखासे लाइफांफोरा फिथाइ थाया? बिदिनो माखासे बि लाइफांफोरा बिबार बारो आरो माखासेया बिबार बारा माखासे लाइफांनि बिबारफोरा ओ जोबोर समायना जायो आरो खायसे लाइफांफोरनि बिलाइफोरा ओ बिबार बाराब्लाबो बिलाइआ बिबार बायदि समायना जायो आरो। आरो माखासे लाइफांफोरनि बिलाइफोरा ओ मुलायबो जायो। जोंनि बे बेराम आजार जानायफोराव गोबां हेफाजाब होयो आरो बिदिनो खायसे लाइफांफोरखौ जोङो मैगं संनानै जानाय जायो। जेरै ओ लाइ लाफा‌ दोनिया बेसर फाथो बायदि बायदि रोखोमनि लाइफांफोरखौ जोङो मैगं संनानैबो जायो आरो। आरो बिदिनो खायसे लाइफांफोरनि बिलाइखौ जोङो गोबां मुवा बेसादबो बानायनो हायो। जेरै निम बिलाइनिफ्राय जोङो ओ साबोनफोरखौ बानायनाय जायो फेसवास आरो बिदिनो ओ मलम जेरै माननाय माननायफोराव जोंङो ओ निम बिलाइखौ मुलैबाय ओ मुलै महरै जोङो ओ लान हायो आरो। दा नोंथाङा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै ओ एसे सावरायनानै होदो
उम बिफां लाइफां होनोबाथ' जों गाससिबो मिथिखायो नङा होमबा? बिफां लाइफाङा जोंनि जे जायगायाव गोबां जातनि बिफां लाइफां दङो बुंनो थाङोबा जोंनियाव बांसिनानो बेफोरनो जेरै गय खान्थाल थाइजौ बायदि बायदि थ' बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायनि फांनैसो बिफां थायो खायफा बिफांनिफ्राय फिथाइफोरफोरखौ जानो हाया। खायफानिखौ जानो हायो बेफोरबायदिनो जेरै जोंनि जिउ खुंनायाव बिफां लाइफाङा बिराद गोनांथार थ' बिफां लाइफां फां जोबस्रावलाङोबा जोंनि जिउ खुंनायाव बिराद मोनसे जेंना सोमजिगोन जेंना सोमजिनायनि सिगां जों बिफां लाइफांखौ आबाद लाग्रोनांगोन बिफां लाइफांखौ जोङो नोजोर होनांगोन बिफां लाइफां जोबैनि सिगांनो जों बिफां लाइफांखौ नोजोर होनानै मोनसे मोनसे गाव आबहावाखौ थिगै लाखि नांगोन ओ जों बिफां लाइफां फां बांद्राय दाननायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। नाङा फाङा बिफां लाइफांफोरखौ दान्नाया मोजां नङा
औ
औ बुंनो थाङोबाथ' गोदोनि बायदि नंला दानिया बिफां लाइफांजोंसो न' लुला बांसिनानो गोदोथ' जों बिफां लाइफांजों न' लुनाय नुयोमोन बिफां लाइफांनि खुन्था बानायनाय माबानाय अ खब्लाबो जों न' बां लुनो थाखायनो दा नि जुगाव बिफां लाइफां दानफायनाया बांद्रायबाय
औ
त' बेफोरबायदिनो जेसेबां दानो एसेबांनो जागा नायगिरनानै बिफांं लाइफां गायनाया मोजां आरो ना
औ नंगौ
बै बिफां लाइफांनि सोमोन्दैथ' आं बांद्राय बुंला दा जि हायो नोंथाङा बुं थादो
नोंथाङा जे बुंलांबाय ओ बिफां लाइफांफोरा ओ गोबां रोखोमनि थायो होन नानै नंगौ बिफां लाइफांफोरा गोबां रोखोमनि थायो बिदिनो खायसे लाइफांफोरा जोंनो फिथाइ होयो आरो खायसे लाइफांफोरा मैगं हारिनि जायो आरो बिदिनो खायसे लाइफांफोरा ओ मुलै हारिनि जायो बेबायदिनो गोबां दं आरो दा जोङो फिथाइला फिथाइखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननाय जायो ओ बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जोङो बिफांनिफ्रायनो मोनजायो आरो दंफांजों जोङो न' लुनो हायो आरो बायदि नांगौ बेसाद जोङो बानायनानै लानो हायो जेरै ओ चेयार टेबोल ओ आरांगा डेक्स बेन्स ओ बेबायदिनो बायदि रोखोमनि नांगौ बेसादफोरखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनानै लानो हायो आरो आरो बिदिनो ओ न'फोरखौबो ओ गोबां रोखोमनि जोङो बानायनानै लानो हायो दा बिफां लाइफां होनोब्ला जोङो थांनाथा थांना थानो थाखाय बिफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानो होनब्ला बिफां लाइफांनिफ्राय जा मोननाय ओ गेस बे गेसखौ जोङो ओ हां लानायाव नांगौ जायो आरो बिफाङा जोंनो जे गेस होयो अक्सिजेन गेस बेखौ जोङो ओ लानानैसो थांनानै थायो आरो आरो जोंनि जा जों हां ओ अक्सिजेन गेसखौ लानानै आरो जों हाइड्रजेन गेस खौ जों हेगारो बे गेसखौ बिफां लाइफांफोरनोबो नांगौ जायो बेखायनो बिफां लाइफां आरो मानसिजों ओ मोनसे सोमोन्दो दंलायो आरो बेबायदिनो गोबां जिब जुनारफोराबो बिफां लाइफांनि सायावसो थांनानै दङ मानो होनबा जिब जुनारफोरा ओ बिफां लाइफांफोरखौसो जानानै थांनानै थायो उम बिफां लाइफां नङाब्ला उम मानसि जिब जुनार ओ थांनानै थानो हानाय नङा आरो आरो बिफां लाइफांनि बिलाइफोराबो आलादा आलादा जायो खायसेनि ओ खायसे लाइफांनि बिलाइफोरा ओ लावसिं जायो खायसे बिलाइफोरा ओ थुमफुर जायो आरो खायसे बिलाइफोरा ओ सुगोनां जायो बिदिनो बायदि रोखोमनि बिफां लाइफांखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो खायसे लाइफांफोरा मान लानानै थायो बिसोरो थोंगोरै थानो हाया मालायनि सायाव मानलानानै थायो बेफोर लाइफांफोरानो जाबाय ओ लाथालेवा, जोगोनार, खुमब्रा बेफोरबायदि गोबां दं आरो बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय।
औ दे गोजोन्थों